हेलौ
हेलौ
औ नोंथां खुलुमबाय
औ खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथाङा दा मा खालामनानै दङ? हेलौ
मा होनदो नोंथाङा?
औ नोंथाङा मा खालामनानै दं दायो?
मा खालामनानै दं नोंथां औ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोनना? औ दसे सम होनो हागोनना नोंथां आंनो हायोना?
औ हागोन नों
औ नोंथां माने आं मोनसे आयदानि सायाव नोंजों सावरायनो सानदोंथ' बेखायनो सम नांगोनना बेनि थाखायनो नोंथांनाव सोंना लाग्रोनाय जाबाय आरो।
औ औ औ दे हागोन दे नोंथां
नोंसिनि जायगायाव औवा बिफां दंना गैया?
दङ नोंथां।
औ दा बे औवा बिफांजों माने मा मा खामानियावहाय बाहायनाय जायो औवा बिफांखौ बिनि सायाव फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां हागोन
औ दे होमबा
औ औवा बिफां होनबाथ' जोंनिया गामि एरियायावहाय बांसिन नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। गामि औ हाजो एरिया बेफोरावहाय औवाखौ नुनो मोनो आरो जोंनिया
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो औ टाउनफ्रावथ' बारा थाखायाया नालाय बेफोरबायदि औवाफ्रा औ औ औवा औवा होनबाथाय जोंनिया औवाया गोबां रोखोमनि थायो। बिदिनो नाम थायो आरो औवाफ्रा औवा थेरे होनो जाय औ औ औवा बुरखा औवा गुबै आरो हाजोआवबो मोननाय जायोना माखासे गोबां बिदिनो रोखोमनि औ औवाफोर जोंनिया औवाजों मा बानायनाय जायो होमबा नोंथाङाबो मिथि थिखाखौ जोंनिया औवाजों बिदिनो लेखा बिलाइफोर दिरुनो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ औ लेखा बिलाइफोर पेपारफोर बेफोरबायदि दिरुननाय खामानियाव जोंना औवाखौ बाहायो आरो।
औ
आरो मायाव बाहायो होमबा जोंनिया न' बां
औ नंगौ।
औ न' बां लुनायावहाय औवानि न' लुनायावहाय बाहायो आरो। दाथ' जोंनिया औ गोदोनि समाव बांसिन लुयोमोन आरो औवाजों जों न'फोरखौ
औ नंगौ नोंथां
औ दानिया फारायानो औवानि बारा लुनो नागिरला आरो बयबो इथाजों लुसै आरो। इथानि औ फाक्का बानायनाय नुसै आरो होमबाबो औवानि औवानि न'खौबो नुयो जोंनियावहाय जेरै औ औवाजों जोंनिया थाग्रा न' बिदिनो उखुमफ्राव थिं खुन्था गायनानै बेफोरबायदि बानायो आरो आरो बेल' नङा जोंनिया औवाया जोंनिया गोबां खामानि खामानियाव होयो आरो जोङो औवानि बे जि गिदिर गिदिर बाहागोन ना बेखौ जोङो न' लुनायफ्राव बाहायगोन नङाबा बेलेग खामानियाव बाहायगोन आरो जोंनिया गेस गैयाबा जे बे अदाबफोरावहाय जोंना अर अरजों जनो ना औ गेस गैयाबा अर फोजोंननाय औ बेहायबो बाहायो जोंनिया ओंखाम संनाय ओंख्रि संनाय माबा मोनसे खामानियाव बाहायनाय बेफोरावहाय जोङो बै फिसा फिनलु औवानि दालायफ्रा बेफोरखौ बांसिन बाहायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
औ औ आरो बेल' नङा जोंनिया जेरै जोङो ना गुरनायाव बाहायो जे आइजेंफोर ना हमनायफोरावहाय औ बेफ्रावबो जोंनिया जेरै जेखाइ खबाइ हेबनायावहाय जोंनो औवानि गोनांथि जायो आरो जेखाइ खबाय सेन बेफोरबायदिनो फल' खखा बेफोरबायदि हेबनायावहाय जोंनिया औवानि गोनांथार जायो आरो ना हमनायफ्रावहाय बि बुसथुखौ औ जि बुस्थुखौ बाहायो बेफोरावहाय जोङो बेफोरखौबो बाहायो आरो औवाखौबो औ नोंथांमोनथिंलाय औवाफोर दंना गैया नोंथां?
दङ नोंथां
औ नोंथाङाबो इसे फोरमायना होनो हागोन नामा? नोंसिनिथिं मा मायाव बाहायो औवाखौ औ दे इसे फोरमायना होदो नोंथाङा
औ जेन'बा दा जोंना गामि एरिया हिसाबै एबा खाथि खाला गामि दङ हिसाबै आङो बांसिन माने दा गरम बोथोर जिहेथु न'आवहाय लाइट थायाबा माने मोब्लिब थायाब्ला बांसिन मानसिफोरखौनो नेचारेल बार जानो थाखाय फ्रेस बार जानो थाखाय माने औवासुं सायख्लुमाव माने बां बांसिन जिरायनानै बार जानायखौ नुनो मोनो आरो औ नोंथां औ आनदार जायो नालाय औवा फुंनि बे सायाया बेयावहाय आरो बिदिनो गामि एरिया नालाय माने बेराफोर होनायाव माने नुनो मोनो आरो औवानि बेरा हेबनानै बेरा होनायखौ नुयो आरो जाहाथे न'नि बाउनडारि सिङाव मोसौ बिदिनो जिब-जुनारफोर हाबनो हायिनि थाखाय
औ
बिदियाव बाहायनाय आरो मैगंफोर गायनायावबो औ माने जाहाथे जिब-जुनारफ्रा हाबनानै मै गंखौ नस्थ' खालामा बेफोरावबो माने बाउणडारि होनानै प्रटेक्ट खालामनायखौ मोनसे नुनो मोनो आरो
औ आरो दंफां गायनायफोरावबो
दंफां गायनायावबो होनाय जायो औ नोंथां आरो माने गामि एरिया नालाय बांसिन बिदिनो हानि न' बानायनायाव बांसिन ओ औवानि बिफांनि न'खौनो बांसिन बानायनाय जायो
औ औ
औ आथिखालाव बारा नुनो मोनला बेफोरखौ मानो होनबा औवानि बुस्थुआ बारा जोरा बारा गोबाव हा समहालागै जोरनो नागिरा थाबैनो बोरायनो नागिरो बेनि थाखायनो बांसिन दा सिमेन्ट एरिजों लुनाय जासै आरो
ओम बोसोरनै बोसोरथामनि उनावनो
औ गाज्रि जायो आरो गोदान बानायफिननांगौ जायो फिन खेब बेनि थाखायनो माने एसे आजिखालि मुगायाव माने औवानि न'खौ बारा इम्परटेन्स होनो नागिरला आरो नोंथां
औ औ माने बे एम्फौ-एनला जेखौ जों उरि होनोना बेफोरो बांसिन जानो नागिरो आरो औवाखौ
औ नंगौ नोथां आरो जोङो थाउन एरियाव थाङोब्ला बिदिनो बिल्डिं बिल्डिं बानायनाय समावहाय जोङो औवाखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो। जाहाथे बिल्डिंनि धाहालाय होनाया गोलैबोआ बेखौ सुंथानानै लाखिनो प्रटेक्ट होनानै लाखिनो थाखाय माने औवाखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जों नोंथां आरो नोंथाङा होननाय बायदिनो आइजेंफोर जेरै खबाइ, जेखाइ, सेन बेफोरखौ गासिखौबो माने लु ओ बाहाय आ माने लु लुनाय ना मा होननांगोन बिदिखो नोंथां? बानायनाय बानायनायाव औ बानायनायाव औवा खौनो बाहायनाय फ्राय नुनो मोनो आरो।
औ औ औवाजोंसो जाखायोना बेफोर
औ औवा औवाजों बानायनाय जायो आरो बेखौ
औ औ
बिदिनो बिदिनो जाम्फै फिसा फिसाफ्राव ओरैनो बारस'लांनो थाखाय माने लामाखौ बारलांनो थाखा य दालांफोरबो बानायनाय नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ
औ
गोदोनि समावथ' जोङो बै दैमाफ्रावहाय जों दैमा बारनो थाखाय जोङो बांसिन औवाखौसो बाहायखायोमोन नङा ओमबा नोङो औ औ दासो जोंनिया सरखारनिफ्राय बेफोरबायदि दालांफोरनि सुबिदा फैदों आरो लेबारफोरनि औ नोङाबाथ' जों बिदिनो जों बारबोनो मोनदों आरो।
औ
औ
आरो बिदिनो अमा गग्राफोर खौ नुबायना नोंथाङा अमा गग्राफोरखौ बिदिनो आथि खालाव औवाजों बांसिन लुनाय नुनो मोनसै आरो। माने औवाया एसे गोराबो जायो नालाय। आरो बिदिनो औवाखौ जि लामनो थाखायबो माने बाहायनाय
औ
औ
दान्दा बानायना
दान्दा बानायनानै जि लामनाय आरो औ बिदिखौ नुनो मोनो। आरो नोंथां होननाय बाय दिनो औवाखौ गो औवाखौ गोदोबो आरो दाबो माने लेखा बानायायनाय लेखा दिहुननाय पेपार दिहुननायाव माने बाहायनाय जायो आरो।
औ औ
औवा औवाजों गोबां रोखोमनि माने बि ओ औवाखौ गायोबा माने बेराद बिनिफिट दं आरो। जोंनिनो थाखाय बाहायजाथाव गोबां खामानि दङ औवा औवाजों
औवाया गारजानाय बुस्थुआनो नं
गैया औ आरो औवाजों जोङो औवानिफ्राय मोननाय मेवाइ होनो जे खौ जोङो अनलाजोंबो जायो नोंथां बे औ औवानि मेवाइखौबो जोङो माने मोननो हायो ओंख्रि जानोबो हायो आरो दैलि खामानियावबो जोङो इउस खालामनो हायो। बेखायनो जोङो आथिखालाव माने औवाफोर बि बि फांखौ गायनायाबो माने मोजां आरो जाहाथे उनावहाय माने खामानि होयो आरो जोंनिनो था
औ औ
जिउ खुंनाय रा
औवाया औ औ औवाखौथ' जोङो गोबां खामानियावनो बायखायो औवाया जोंनिया गार जानाय बुस्थुआनो नंखाया गोबां खामानियाव बाहायजायो औ जेरै जों हाबाफोर खुंनोबाबो जोंनिया हाबाफ्राव जि टेन्ट हाउसफोर लुयोना
औ नंगौ नोंथां औवा गैयाबानो अबाव खानो मानो जायो जोङो
औ औ गिबियावनो औवाखौसो गायग्रोखायो नङा ओमबा नोंथां औवानिफ्रायसो औ औवाखौ दाननानै औवानि गायग्रोनानैसो बेफ्रावहाय जों डिजाइनखौ खालामनाय जायो जायो नङा ओमबा नोंथां औ औ नों मा डिजाइन खालामगोन बेफोरखौ जोङो बेहायसो खालामनो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ आरो जोंनिया हाबाफ्राव ओंखाम ओंख्रि संनायावबो बेफोरबायदि औवाखौ बांसिन बाहायनाय नुयो आरो
आरो ओंखाम दोननो थाखायबो खादा बाहायनाय जायो औवानि खादा हेबनाय बेखौबो औ आरो बिदिनो दारहा आरैबो बानायनाय जायो औवाजों गोबांथार रोखोम माने बाहाय बानायनो हायो आरोखि औवाजों
औ गिसिबफोरबो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो बारफोर जानो थाखाय जोङो अबावबा औ थांबाथाय रेहाय मोननो था खाय आखाइयाव लांफायो आरो बेफोरबायदिखौ हेबनानै औ
अब्ला नोंथां समाबो जाबाय नोंथां रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ आंबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथांजों औ औ दे